हेल' नोंथां औ औ औ नोंथां खोनादों
बेलासि समनि गोजोन सम गोजोन हामलायथि नोंथांनो आङो जासि हरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथाङा आं दान्दिसे सम ओ रायज्लायगोन सावरायलायगोन
औ नोंथां
औ दा जोङो एसे संनाय खावनायनि बागै रायलायगोन नङा होमबा
औ औ
औ दा आं एसे फोरमायना होनो सानदों बर'फोरनि संनाय खावनायनि बागै नोंथाङा ओ खोनासंब्लानो जाबाय औ दा आङो सिगांग्रो जागायनि बर'फोरनि संनाय खावनाया जाबाय दोरोङारि हारिमु आरो आखुथायाइनि मोनसे गिदिरसिन बाहागो नङा होनब्ला नों थां बेखौ जोङो जुनियायै गाहायनि बिथिंफोराव बाहागो खालामनो हायो नङा होमब्ला
औ
नोंथां औ जेरै संनाय खावनायनि औ संनाय खावनायनि खान्थि थायो ओ बर'फोरा संनाय समाव गाहायै खैथा आरो गुबुन गुबुन मुवाखौ बाहायनानै आदार मोजाङै खुंनो नाजानाय जायो नङा होमब्ला ओ बेफोराव दा हमना ला खारै बाहायनाय आदारखौ आदार गोथाव खालामनो मदद खालामो नङा होमब्ला ओ संनाय खावनायनि गुबै आखुथायाइफोर थायो नङा होमब्ला बर'फोरनि ओ जानाय लोंनाय आरो संनाय खावनाय हुदाया मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां नङा होमब्ला नों थां औ बिसोर गुबैयै बेसेन गोनां मैगं थाइगं एबा ना बायदियै लाइफांफोरखौ बाहायनानै लाइफां माने लाइ लाफा फालें बेफोरखौ नाफोरजों संनाय जायो नङा होमब्ला जाय हारिनि सुबुंफोरनि ओ सुथां लोगोसे बा गोलोम थासारिनि सायाव सोनारनानै बाहायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
औ औ
औ खोनादोंब्ला बर'फोरनि संनाय खावनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
औ नोंथां ओ बर'फोरनि औ नोंथां हागोन ओ बर'फोरनि संनाय खावनाय होनोब्लाथाय जोंनिया बिदिनो अनलाजों दाउ ओ सबायजों साम' नारजिजों अमा आरो ना फाम बाथोन बेफोरखौनो जों बर'नि संनाय खावनाय होननानै जोङो खिनाय जायो आरो अनलाजों दाउजों संनो थाखाय खाय औ अनलाजों दाउजों माबोरैहाय आं नोंथांनो फोरमायनोसै एसे ओ औ नोंथां जोंनो अनला संनो थाखाय जोंनो फार्सटावनो अन गुन्दै नांग्रोगोन बे अन गुन्दैखौ जोङो दसे सम सोमनानै दोनथ'यो दोन्थ'नानै बिनि उनाव जोङो बेखौ बो खांनानै बाहाय रानस्रोस्रो खालामनानै जों खौ थबसि एबा मेसिनफोराव देनानै लायो अन गुन्दै खालामनानै बेनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लाबाय बिदिनो एवफ्राम फ्रामग्रोना लानानै बिदिनो मस्ला मस्लिफोरखौ होबाय सामब्राम हाइजें बेफोरखौ होनानै जोङो दै होबाय दै होनानै जोंनाथ' खारैखौ नांथारगोन औ अनला खारै संनो थाखाय औ बेयाव खारैखौ होना होबाय आरो बे दैया जेब्ला गोदौगोन अब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होबाय आरो बिदिनो दसे सम औ बिदिनो दसे सम गोदौ होनोनानै बेखौ जोंनोथ' बारा ओरै अनला खारैखौ दै लाव लावबो नाङा नालाय जोंनो बाहाय गथा खालामनानै जों बेखौ जानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
ओ
दे बुंलाय
औ दे बुं नोथां नोंथाङा औ
बर'फोरनि माने संनायाव खावनाय‌ औ बर' फोरनि संनाय खावनाय एबा आदार बानायनाय आद'बा जाबाय बर' सुबुंनि समाजनि हारिमुवारि एबा दोरोङारि थामोनथाइनि मोनसे मख'जाथाव बाहागो नङा होमब्ला बर'फोरनि संनाय खावनाया औ बर' आफोरा आदारखौ गोथावै एबा सस्थ'कार थावै खालामनो थाखाय मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोमनि बेसन फोर बाहागो फोरखौ लाफानानै बेसादफोर थायो नङा होमब्ला दा बर' बर'फोरनि संनाय खावनाय हुदानि गुबै ओ बिथिंफोर दङ ओ मैगं थाइं नाय मुवाफोर जेरै खारै बा बर'फोरनि सम नायाव खारै बाहायनाया मोनसे जर'खा रोखोम नङा होमब्ला बेखौ ओ औवा ओ थालिर बिख फं एबा अर सावनानै बेनि अरखिनिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमब्ला खारैखौ बे ओ बे खारैजों संनाय मैगंखौ खरखरि एबा खारै संनाय होनना बुङो जोङो मिथिबायना बायदि रोखोमनि औ बायदि रोखोमनि औ मै-मैगंफोर ओ बर'फोरा मिथिंगायाव गावारियै ओ मोननाय मैगंफोर जेरै लाफा ओ लाय पालें दि खिया बायदि बायदि बायदि माने ओ मेनेजाव आदिफोर जोबोद ओ मोननाय जायो नङा होमब्ला खोनादोंना नोंथां औ ओमफ्राय संनायाव उन्दै एबा गोथार बा ओ मसामफोर जेरै ओ सानसुलु गोथार सरियो जम्फब बायदि बायदि माने ओ बाहायनाया बांसिन नङा होमब्ला बेदर आरो ना संनाय आदब थायो ओ बर' बर'फोरा नाखौ गु गोथाङै संनायनि अनगायैबो ओ फोरदाननानै खालामनानै लाखि बिदि नङाहोमब्ला ओ ना-नाखो खौ नाफाम नाफाम बर'फोरनि माने जोबोद मुंदांखा आदार नङा होमब्ला नाफाम
औ औ औ
अन्थाइ एबा औवाजों संनाय माने बेदर एबा नाखौ औवा सुं एबा औवा हासुं एबा हायाव सिनानै माने अर सावना संनायनि हुदा दंमोन आरो आरो सिगाङो खोनादोंना औ बेखौ बेदिनो बेखौ हासुङाव संनाय एबा खांख्राइ आदब होननानै बुङो बा मोनथिदों बा मोनथिना मोनदोंमोन आरो जों सिगाङो
औ औ नंगौ औ खोनादों
अमा बेदर संनाय जेरै बर' समाजाव अमा बेदर संनायनि मोनसे दोरोङारि आदब आदब नङा होमब्ला खोनादोंना औ बेखौ औ औ औ बेखौ गंसे एबा माने खालामनानै गोबां दिन लाखियो नानै संनाय जायो नङा होमब्ला गोरानै संनो गोनांब्ला औ संनाय खावनायनि माखासे जुथिफोर थायो आदबफोर थायो नङा होमबा खोनादोंना गोथां गोथां संनाय थायो जेरै गोथां संनाय थायो जेरै मैगं थाइगंफोरखौ गोबां थाव बाहाया लासेनो दै आरो होना माने गुदुं होनानै संनाय हुदायाबो बर'फोरनि सस्थ'खर जिउ राहानि गुदि बिथा नङा होनब्ला खोनोदोंना औ बिनि गेजेरावनो संनाय खावनायाव बा जौ बानायनायाबो गोग्लैयो नङा होमब्ला खोनादोंना औ आदारनि बाहागो हिसाबै औ आदारनि बाहागो हिसाबै जौ जुमाय बानायनायाबो बर' सुबुंनि समाजनि संनाय खावनाय खावनाय हारिमुनि मोनसे एंगार हायै बाहागो नङा होमब्ला नोंथां
थारैनो औ
औ दा बायदि रोखोमनि हाग्रानि मैगं दङ लाइ लाफा फालें बाइ दिंखिया बिदि खुथ्रा ओरैबायदि बायदि बायदि थायो आरो नङा होमब्ला औ बर'फोरनि औ बर' औ औ औ नंगौ बर'फोरनि जानाय लोंनाय आरो संनाय खावनाय हुदाया मिथिंगाजों गोबां सोमोन्दो गोनां होननानैबो मिथियो आरोना जोङो औ बर'फोरनि संनाय खावनाया जोंनि दोरोङारि हारि हारिमु मोनसे आखुथाइनि गिदिरसिन बाहागो नङा होमबा बेखौ जुनियायै जोङो औ मोनथिनाय जायो बाहागो खालामनाय जायो आरोना। दा नोंथाङा एसे संनाय खावनायनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन ना।
औ नोंथां औ नोंथां नोंथां जोंनाथ' बिदिनो गोबां मैगं गोथांबो सावनाय दोङो बिदिनो जों संनानै जानो हायो आरो जोङो न'आवनो बिदिनो आबाद मावनानै जोङो संनानै जानो हायो मैगं थाइगंफोरखौ। ओ बिदिनो गोबां मैगं थाइगंफोर दङो बिदिनो जोङो गोबां बायदि बायदि रोखोमै जोङो संनानै जानो हायो जों जेरै बर'नि ओंख्रिफोरखौबो बिदिनो संनानै जानो हायो आरो। आरो खारै बानायनो थाखाय जोंनो बिदिनो जोंनो बर'नि ओंख्रियाथ' खारै होननानै जों बांसिन मिथिनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ औ नंगौ।
औ बे खारैखौ बोरै बानायो होनोब्लाथाय बे खारैखौ जोंनो जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो। बे थालिर बिफांखौ जोङो फार्स्टावनो दानफायग्रोना लानांगोन बेनि उनाव बे थालिरखौ जिरनांगोन जिरनानै जोङो सानदुंङाव फोरानो आरो फोराननानै बिदिनो बे जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेखौ सावो आरो सावनानै जोङो न'आव। बुथुमना लाबोनानै बेखौ सरनाय जायो आरो बेनिफ्रायनो जों खारैखौ मोननाय जायो औ नोंथां औ।
दा नोंथाङा एसे आरो फोरमायबावनो हागोन। हागोन ना आरो? अनला अनला बा दाउ बेदरजों माबोरै बानायनाय जायो जायो।
औ औ नोंथां आं एसे सिगाङावसो नोंथांनो फोरमायखांबाय अब्लाबो नोंथांनो फोरमायफिननोसै आङो।
औ औ
औ बिदिनो जोंनो अनला संनो थाखाय जोंङो अन गुन्दै नांगौ। अन गुन्दैखौ जोङो औ देना लानानै जोङो अनलाखौ संनांगौ आरो बिदिनो दाउखौ एवफ्रामनानै जोङो दै होनानै आरो खारै होना होनांगौ बिदिनो मस्ला मस्ला मस्लिफोरखौबो होबाय होनानै जोङो जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जोंङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनांगौ आरो जे गथा जायिनि थाखाय जेन'बा अन गुन्दैयाथ' सिथाबो नालाय बेनिखायनो जोङो फ्रि फ्रि सारनानै एरे एरै होबाय। थानांगौ आरो बिदिनो दसे सम गोदौहोनानै गथा जाबाथाय जोङो खांनानै जानो हायो आरो अनला ओंख्रिखौ नोंथाङा सबायाइजों साम'जों माबोरैहाय संनाय जायो एसे बुंनो हागोन नामा?
दा सबायजों साम'जों माबायदि सङो बेखौ आंबो बारा मिथिया। दा नोंनो मोनसे फोरमायना होनि संनाय खावनाय संनाय खावनाय एबा आदार बानायनाय आदबा सुबुं जिउनि मोनसे एंगार हायै आरो आरो जोबोद गोनां बाहागोन नङा होमब्ला? गोजाम मुगायाव मानसिफोरा फ्रा आदार मानसिफ्रा माने सांग्रांनि आदार जागौमोन माने नाथाय अर संखांनायनि उनाव मानसिफ्रा आदारखौ संनानै जाबायनो सोलोंदों नङा होमब्ला अरजों संनाय खावनाया माने फुंनि थाखायल' नङा बे मोनसे हारिमुनिबो बाहागो नङा होमब्ला खोनादोंना औ जिउ थांनानै औ जिउ थांनानै थानो थाखाय सुबुं मेहेरनो माने मैगं थाइगं आदार बायदि आफादनि गोनांथि जायो नङा होमब्ला बे आदारखौ गोथाव गोथाव सिबिफोर जाथाव एबा बेराम आजाराव गोग्लै गोग्लैनायावनो मोजां गोग्लैनायावबो मोजां सुबुं सिगावबो संनानै खावनानै होनायखौ संनाय खावनाय होननानै जों मिथि मिथि आरो संनायनि गेजेरजों सासे मानसि या गाव हारिमु आरो हुदाखौ फोरमायनो हायो नङा होमब्ला औ दा नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा आं हाजासे सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर
औ नोंथां औ बिदिब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'सै जासिगोन नामा नोंथां
औ औ दे
औ दे गोजोनथों औ